हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना?
औ ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
औ आं ओरैनो दोनथ'यो नोंथां।
अ नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां।
अ नोंथां बिदिब्ला ओ नोंथाङा ओ दावबायनायनि सो मोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ जागोन दे नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दावबायनाय बुङोब्ला जोङो जेनेबा बेरायनो थांनायखौ बुजियो
औ नंगौ नोंथां
गोबां नुफेरै गोदान गोदान नुथाय नुयो। जों बुंनो थाङोब्ला दावबायनाय माने जोङो पिकनिक जानायबो होनजायो।
नोंगौ नोंथां।
पिकनिकखौ बोसोरनि बोसोर गोदान सफैनाय सम एबा मायबा मोनसे फोरबो बायदियाव जानाय जायो।
नोंगौ नोंथां‌ औ।
जेरै उम मागो दानाव जोङो दुब्लि फोथाराव पिकनिक जानाय जायो। लोगोफोरजों एबा गामिनिफोरजों आरो बोसोराव पिकनिक जानाय माने दावबायहैनाया जादों नों नोंनि फरायसालिनिफ्राय नङाबा नोंनि लोगोफोरजों एबा बायदि गामिनि बिदा फंबायमोनजों ओरै थांनायै दावबायहैनाय मोनसे नुथाय नायहैनाय बाय
नंगौ नोंथां औ दावबाय-दावबाय नों नोंथाङा बेबायदिनो गोजान जायाफोर दावबायहरबाय नामा नोंथां?
आं दा मोननैल'सो जायगा दावबायफेरनो मोनबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जायगाखौ
औ आं दावबायहैनाय जागायानो जाहैबाय गिबियावनो आं सुकियाव थांग्रोदोंमोन। सुकि जेरै जाय साहा साहा जायो माने आसामनि साहाजाय भुटान बरदार खाथि जायो।
औ नंगौ नोंथां औ नोंथाङा बे जा औ नोंथाङा बे जायगायाव बेरायनानै माबाफोर गियानफोर सोरजिना लानो हादों नामा नोंथां?
औ नोंथां आं बारा बुंजोबनो हायाबो एसे बुंगोन बुंनो नाजागोन आरो ना नोंथां।
औ नंगौ।
औ आं बेयाव सोलोंथाइनि माबायै थांदोंमोन सुकि माबा पार्कआव बेयाव आङो बे हाजोनि नुथाय बिफां लाइफां दंफां आरो दैमा बायदि बिदि आरो बेनि खाथि खालानि ओनसोलनि सुबुंफोरा माबायदि थायो माबायदि जायो बायदिनि बागै एसे सोलोंना फैदों आरोनादों
औ नंगौ नोंथां औ
आरो बे ओनसोलनि सुकि ओनसोलनि जेनेबा खाथियाव थानाय सुबुंफोरा बांसिनानो गय बागानजों जायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
मानो होनब्ला बेयाव माइ गायनाया अन्थाइ गोबां अन्थाइ दं जायनि जाउनाव हालेवनो एबा माइनि थाखाय मोजां हा मोना
नंगौ नोंथां औ बेबा बेबायदिनो नोंथां दावबायनानै दं गासिबो सुबुङा मोजां नङा होनबा नोंथाङा दे नोंथाङा बेबायदि मोनसे थाखाया दावबायहोबाय नामा
औ आं बेबायदि मोनसेल' जायागा दावगाहैबाय आं गुबुन मोनसे मोनसे मोनबोदों नाथाय आं बेयाव बारा एससां ओरै माबा मोनद्रायदो आरो ना नोंथां जेनेबा दा नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलनि बागै खाथि खालायाव थानाय बिदिनो दावबायारि जायगाफोरनि बागै एसे फोरमायनो हा
औ औ नंगौ नोंथां ओ बेबायदिनो जोंनि ओनसोल लावबो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो गोबां बेरायग्रा जायगाफोर दङ। जेरै जोंनाबो सु खि हाजो नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय नङा होमबा। बेबायदिनो जोंनि खाथियावबो बे हाजोआनो दङ। सुखि हाजोङा आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मोनसे दंबावो दारागाव हाजो औ बेबायदिनो जोङो बेयाव गोबां सुबुंफोरा पिकनिक जा फैयो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो गोबां सुबुं फोरा दावबायनानै बेबायदिनो गोबां लावखार ओंखाम जानायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो नोंथां दावबायनानै थ' गासिबो सुबुंफ्रा मोजां मोनखायो नङा होनबा। ओ बेबायदिनो बे-बेयाव जोंनि सुकि हाजाव नोंथां बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा दावबायनो फैयो गोजान गोजाननि ओ नोंथां बेयाव बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा बा गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा बेबायदिनो प्र जेटनि थाखायबो फैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों नोंथां
औ
बिदिनो नोंथां ओ बेयाव गोबां सुबुं फोर बेबायदिनो बेरायनो फैनानै गावबा गावनि गोजोननायखौ लाफैनो हायो ओ जेरै जोंना बेबाय दिनो ओ गोबां समायना मिथिंगायारि नुथाय जेरै हाजो हाला ओ दैमा दैसा जोंना दङ नालाय सुखि हाजोआव बेनिखायनो बेफोरखौ ओ नायनानै ओ बेबायदिनो गोजोननाय खौ जोङो गावबा गावनि गोजोननाय बा दसे समनि गोजोननायखौ जोङो लानो हायो आरो नोंथां। ओ बेयाव नोंथां ओ जो-जोंनि बे सुखि हाजोआव ओ नोंथां बेबायदिनो जिब जुनारफोरबो जोंना ओ बे बायदिनो नुनो मोनो गेजेर गेजेर बेबायदिनो मैदेर फोराबो जोंनि बे सुखि हाजोआव फैयो
औ
बेबायदिनो गोबांखौनो नुवा ओ नाथाय एसे खम नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो फैयोब्ला जों नुनो मोनो ओ बेयाव नोंथां ओ उम बे सुखि हाजोआव जोंना मोनसे ओ बेबायदिनो ओ मोनसे ओ बे ओ बेबायदिनो जोङो टिकेट दाननाय मोनसे हलबो दङ। बेयाव जोंना टिकिट दानसो बे सुखि हाजोखौ जोङो ओ नायनो बा थांनो मोनो आरो ना नोंथां औ नंगौ बेबायदिनो नों नोंथां आङो बे सुकि हाजोल' नङा नोंथां बेबायदिनो गोजान जायगा ओ शिलंआवबो थांफेरबाय नोंथां ओ शिलंआव आङो बेबायदिनो आङो जिनै थाखोआव फरायबाय थानार समाव आङो थांनो मोनदोंमोन ओ जिनै थां ओ बेबायदिनो जों आङो कलेजनि लोगोफोरजोंबो थांनो मोनदोंमोन आरो आङो औ बेबायदिनो नों थां ओ बेबायदिनो जोङो शिलंआव बेरायनो थांनानै बे सोरनि राव हारिमु गासै बेबायदिनो बे बिसोर माबायदि थायो बेबाय दि बेफोरखौ जोङो नुनानै गियान सोरजिनो हादों आरो नोंथां ओ शिलंनि आङो एलिफेन्ट पर्टाव थांदोंमोन आरोना नोंथां ओ औ बेयाव आङो बे बायदिनो गोबां गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोर बेरायनो फैनाय बा दावबायनो फैनायखौ लोगो मोन लोगो मोनदों आरो बेयाव मोनसे इलिभेन पल उह इलिभेन पलटआव मोनसे दै बाज्रुम दङ नोंथां। उह बेखौबो नुनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों मानो होनोब्ला बेबायदि उह दै बाज्रुमाथ' जोंनि ओनसोलाव गोबां गैया नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो ओह नुनानै जोङो नुफेरि नुथायखौ जोङो नुनानै जोबोद गोजोननाय लानो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो बिसोरनि बे गाननाय द्रेसफोरा बेलेग बेलेग जोंनि बायदि ओ बेबायदिनो गोबां बां रोखोमनि जायो नङा होमबा नोंथां? ओ जों नुनो मोनदोंमोन जे नोंथां बेयाव ओ बेबायदिनो गावसोरनि ड्रेसखौबो फालांगि खालामनाय जों नुनो मोन्दों। मानो होनोबा नोंथां बेबायदिनो गोजान गोजान सुबुंफोरा बेबायदिनो शिलं बा एलिभेन पल लाव जों बेरायनो फैयो नङा होनब्ला नोंथां? ओ बेयाव जोंङो ड्रेसखौ गाननो मोनदों ओ दसे समनि थाखाय ओ दसे समनि थाखाय गानथ'नानै जों सावगारि से बखांनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां बेबायदिनो द से सम गाननानै जोङो बेबायदिनो बा ओ जौसे रां बा नैजौ रां लानानै दसे सम गाननानै गानथ'नो होनानै बिसोरो फालांगि खालामनानै ओ बेबायदिनो रां लानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। आरो बेयावबो जोङो साफाय जाबोदों फटकखौ बेबायदिनो गोबां सावगारि सेबखांनानै जों जोङो गावबा गावनि गोसोखौ गोजोननाय लानो मोनदों आरो नोंथां नाथाय नोंथां आ थिखालावथ' जोंना गोबां सांग्रां बेबायदि बेरायनो थांनायफोराव गोबां सांग्रां जानाया थांनाया मो‌ जां होननानै सानो नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां जोंहा लामा सा माफोराव बेबायदि दावबायनो थाङोब्ला जोंना ओ बेबायदिनो गोबां ओ बे दिनो सिखाव बा डाकेटफोर जों लामा फोराव लोगो मोनफ्लांबाय नङा हनबा नोंथां? आथिखालाव जोंना बे जाथाया जाफ्लेबाय थादों जे जोंना बेबायदिनो दावबायनो थांनायाव गारि लाखिनो नानै बा बेबायदिनो गोबां मबाइलफोर सेख'नानै लांनाय बा ओ बेबायदिनो गोबां फैसा फैसाफोरखौ जोङो सेख'नानै लांनायखौ जों आथिखा जाफ्लेबाय थानाय जाथाय होननानै नुनो मोनदों। ओ नाथाय औ बेबायदिनो बेफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव बा बेफोरनिफ्राय जोङो रैखाथि दि मोननो थाखाय जोङो दावबायनो थांनायाव गोबां सांग्राङै थांनाया मोजां होननानै सानो आरो
औ
नोथां ओ बेबायदिनो ओ बिनि बिनि सांग्रांबाबो जोंना मा होनो आथिखालाव जोंना बेबायदिनो गोबां गारि मथर जानायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा एक्सिडेन्ट जायो नङा होमबा नोंथां एक्सिडेन्ट जानानै बेबायदिनो गावब गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमानांगौ गोनां जायो। बेनिखायनो दावबायनो थाङोब्ला बेफोरनिफ्रायबो एसे सांग्रां जानानै थानाया मोजां मानो होनोब्ला गोबां गारि मथर भीराव जोंना गोबां बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा स्पिद सालायनानै गारिफोरखौ गोबां गोसा सालायनानै बेयावनो जिउ खोमानांगौ गोनां जायो दावबायनो थांनायफोराव बिनिफ्राय जोंहा गोबां सांग्रां जानानै थांनाया मोजां आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथां बेबायदिनो दावबायनो थांनायावथ' जोङो आथिखालावथ' जोंना ओ जुगाबो जौगाबाय नालाय नोंथां आथिखालावथ' बिगियानारि जुग नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो नोंथां आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा नुफेरै जायगाखौ जोङो लकेसन नायै नायै थांनानै जोङो नायहैनो हायो। थांनो हायो बा दावबायनो हायो बेबायदिनो आथिखालाव जोंना गोबां सुबुंफोरानो गोबां गोजान गोजान जायगायाव दावबायो जायखौ जों थांफेरनो मोनि बेफोराव जोङो दावबायनानै गावबा गावनि गोजोननायखौ लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथाङाबो ओ बेबायदिनो दावबायनो थांनायाव ओ नखरनिफोरजों थांदोंमोन ना बेबायदिनो लोगोफोरजों थांदों नानै मोजां मोनो नोंथाङा
औ दा आं नोंथां बुंनाय बायदि आं माने बिब्दि दावबायनो थांनो आं न'खरनिजोंबो खेबसेबो थांफेराखै ओरैनो जा सोलोंथाइनि मुङैसो स्कुल निफ्राय एबा सस्कुलाव जेनेबा थाखो जिआव फरायबाय थानायाव खेबसे आरो थाखो जिसे याव फरायनायाव खेबसे थांनो मोन्दोंमोन आरो
औ नंगौ नोंथां औ बेबायदिनो नोंथाङा दावबायनाय दावबायनाय आव दावबाय दावबायनानै गासिबो सुबुंफोरानो दावबायनांगौ होननानै नोंथाङा माबाफोर सानो नामा दावबायनायनि सोमोन्दै
औ बे मानो होनबा जोङो दावबायनायजों जों गोबां मिथिफेरै बाथ्रा मिथिनो मोनो जायखौ जोङो मिथिफेरि बे जायगाखौ जों नुनानै मिथिनो मोनो आरो बेयाव मा मा दोङो बेफोरनि बागै फोरमायनो हायो आरो गुबुननोबो जाय जोंनि इयुन जोलै बिसोरनोबो
औ औ नोंथां आं बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां औ नोंथांजों बेबाय दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथां बिदिब्ला औ जोंनि आयदाखौ बेखिनिनो दोन थनोसै नामा नोंथां औ नंगौ
दे